औ-औ खोनादों औ अ दायो होमबा जोंङो आबाद मावनायावनो जा बा जि उ नु दानायावनो जा नखराव बाहायनाय गासैबो आइजें आइलाफोरनि सायाव रायज्लायनोसै नामा।
अ जागोन दे।
अओ रैनो थ जों बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां न'आवनो बानायनानै बैफोर आइजें आइलाफोरखौ बाहायबोदों। जेरैहाय आबाद मावनायाव। अ जेरैहाय नांगोल जुंगाल। खदाल ओ बिदिनो ओ हुलाबारि हुकेन बिदिनो गोबां आइजेंफोरखौ बाहायबोददों बिदिनो आरो जि- दानायावबोहाय साल गान्दै माखु बिदिनो गनस्रि गन- दा माखासे आरो जन्थोर बेफोरनि बाहायनायनि अनगायैबो आरो जों नआवनो नांबाय थानाय बिदिनो सागं खेरिखा बिदिनो खादौ आरो संग्राय सान्द्रै बिदिनो गोबां- आखाय खबाइफोरखौ जोङो न'आवनो बानायनानै माने बाहायबोगासिनो दङ बेफोरनि गेजेरावबो नोंसोरनि जायगायावहाय दासिमबो माने नआवनो बानायनानै बेफोर आइजेंफोरखौ बाहायो नामा।
बे ना हमनो थाखाय बाहायनाय। जेखाय खबायाइ बिसोर गासैखौबो बानायो आरो। आरो माइ सालिनो थाखाय सम सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ बानायनाय जायोना बे - बेखौ न'आवनो बानायनानै। बाहायनाय जायो माने न'आव माने बयबो न'। न'खरानो रोंजोबाबो माने गामियाव सासे नङा सासेबाबो गोरों थायो नालाय बोराय।। बेफोरनिफ्रायनो सोलोंना लानानै माने। मे दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो एसे एनै जायफ्रा खामानि फ्रि थायो बे समाव सोलोंनानै लानायखौ नुनो मोनो। दों आरो न'आव जिखिनि नांगौ बुस्थु बुजायो खादा माबा माइबि बेफोरखौ बानायनानै लायनायखौ नुनो मोनदों आरो दासिमबो। सलिगासि जेनबा बेफो बेफोरखौ बाजाराव बायनायखौ एसे खम आरो दाबो बिदिनो न'आव बाहायनायाथ' जेनेबा एसे जानला मोनलाबाबो जायो नालाय फोजोब फाननायनि दा फालांगिनि बासो एसे मोजां नांगौ। बिनिखायनो जानला मोनला एसे बाहायजानाय बायदि बानायनानै लायो आरो।
औ औ मिथिनो ओ ओ जोंनियावबोहाय जोंनोथ' ओ ना दाथ' जोंनो ओ ना हमनो थाखाय जेखाइ खबाइ एस सेन, खखा, खाखि, बेफोरखौ ट माने गासैबो रोंफ्रामगोआनो मान गामिनि गामियाव थानाय सुबुं हिसाबै माने जों बर' फुरा गोदोनिफ्रायनो जों बेफोर आइजें आइला फोरखो बानायनो रोंखागो बिदिनो माने बेफोरखो ओ बेफोरखो खौ बानायनो रोङोब्ला मोजां बिदिनो माने गोबां रांफोरबो जोङो बेफोरखौ फाननानै मददबो मोनो। बिदिनो जोङो उम्म गोबां माने बेफोरखौ गोबां खामानियावनो बाहायो बिदिनो जों आबाद मावनायावबो नांगोल जुंगाल फोरखौबो न'आवनो बानायो बिदिनो नांगोल औ
बायनानै फानबाबो गोबां रां फाजिनो हायो औ औ उवालफोराबो गांसेयावनो गोबां ना एक हाजार हाजार गाहाम लायो औ उवाल बानायनानै फाननायावबो गोबां मुलाम्फा जानो हायो औ आरो बिदिनो दानाय लुनायनि बे बानायनानै फानोदि बेफ फोरावबोथ' गोबां रां आरजिना लानो हायो औ बेफोरखौथ' बर' न'ख नि गोबां मानसिफ्रानो दासिमानो लागै गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा जानानै दासि जोंबो मावनायखौ नुनो मोनबोगासिनो।
औ बिदिनो औ जोंनियावबो दङ। साखाथियावनो माने ओ साखाथियावनो नांगोलफोर बानायनाया माने दासिमबो दङ माने बिसोरहा गोबां बुरजा बानायो बिदिनो ओ बे नांगोलफोरखौ नङाबाबोथ' जुंगाल बा बिदिनो जि दानायाव बानायनाय गनसा गनसिफोरखौथ' जों गासैखौबो औवानिफ्रायनो बानायो नालाय बेखायनो माने गासैबो बेखौ रोंफ्रामगो जेरैहाय खदाल बिखुंफोरावबोथ' जोङो औवानिनो बानायो। दानिखौबो बिदिनो माने जोंनो बिफोर खौ सानफ्रोमबो नांगौ। खो माने ओ बेफोरखौ जोङो बाहायबाय थायो आरो बिदिनो ओ जों-जोंनोथ' ओ ओंख्रिबा बे संनाय समाव खारै ओंख्रि सङोब्ला जोंनो ओ बे सागंखौ नांगो खा ओ खादौ बिदिनो माने बेफोरखौ जोङो औवानि फ्रायनो बानायो बेफोरखौथ' सरासनस्रा गासैबो सुबुङानो रोंखागौ बिदिनो जों सुबुं बर' सुबुंफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बैफोर आइजें आयलाफोरखौ बानायनायाव गोबां आखा फाखामोन ओ बिदिनो जोङो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो हाबा बा जोंनो गाम्बारि खामफ्लाय एबा हाथा बेफोरखौ नांगौ नालाय माने बेफोरखौबो बर'फोरा उम माने दंफांनिफ्रायनो बानायोमोन बिदिनो ओ गोबां माने बेफोरखौ ओ बानायनानै गावबा गावनो माने गोबां ओ रांखारिनिबो गोबां माने जों हेफाजाब मोनो बेबायदिनो ओ जों बेफोर